औ हेलौ नोंथां खोनादों?
खोनादों।
औ औ
नोंथांजों दायो आङो मोनसे टपिक सावरायनो होननानैसो फैदोंमोन। रायज्लायनो हागोन ना नोंथाङा दायो फ्रिबा?
औ औ रायज्लायनो हागोन।
जोङो दायो रायज्लायनो सनदों बिफां लाइफां। बिफां लाइफां गायनानै जोङो मा मुलाम्फा मोनो एबा। मा बि बिफां गायोब्ला जों मा मोनो बिनि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
होमबा नोंथाङा खोन्था गोरदो दायो।
औ औ ओ-जोंहा ओ-बिफां लाइफां होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफांनि ओ- बुहुमावहाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां दं आरो ना।
औ
आरो जोङो ओ- बिफां लाइफांनि ओ-गेजेरजोंनो जोङो थांनानै दं आरो। ओ-जेरै होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो हां लायो। हां हगारो औ आरो बिफां लाइफा फांनि ओ-गेजेरजोंनो जोङो ओ-गोबां खामानि दामानि बायदिफ्रावहाय जोङो। सोनारनानै दं आरो ना ओ- जेरै होनोब् जेरै होनोब्ला जोङो माने ओ-गोदोनिफ्रायनो नुबोदों जोङो माने ओ- गोदोनि। नि समावहायथ' दानि बायदि ओ-न' बां लुनायफ्राव जेरै इथा रड सिमेन्ट बेफोरबायदि बाहायनायखौ जोङो नुनो। मोनामोन जोङो गोदोनि समावहाय माने बिफां लाइफांजोंनो न' बानायोमोन आरो जेरै होनोब्ला जोङो ओ- न'नि खुन्था। खुन्था जेरै औवानि दंफांनि औवानि आरो दंफांनि बेफोरबायदि होयो जोङो। आरो लोगोसे औवा।
औवायाबोथ' लोगोसे बिफां ओ- बिफां जेरै होनोब्ला ओ- न' लुनो थाखाय जोंनो माने औवाया। नांगौ जायो आरो ओ जेरै जोंहा खुन्थानिफ्राय लानानै इन्जुरसिम इन्जरसिम जोङो औवाजोंनो बानायजोबनाय जायो आरू ना औ आरो जेरै थिं दोनाय थिं खाथाबनाय बे बेफोरबायदि आरो गोदोनि दिनावथ' माने थिं बायदि बायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना थिंनि थिंनि सोलाय जोंहा थुरिनि न' नारानि न' बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो आरो लोगोसेनो जोङो बिफां लाइफांजों जोङो गोबां दानि दानियाव जोङो गोबां बिफां लाइफांनि सायावनो सोनारनानै दं आरो सिरि होननानै बुङोब्ला जोङो हां लानाय आरो लोगोसे न' बां लुनाय जेरै उम ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जों न' बां लुनायफोराव जेरैबायदि खोरखि दरजा सखा बायदि बायदि भेनदेलेसन बानायनायाव जोो माने बिफां लाइफांखौनो हाख खावनानै माने गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ खावनानै सैनानै गाजोल दोथाबनानै माने बानायनाय जायो आरो ना
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां बिफां लाइफांनि जोहैनो जोंहा खामानिफोर मावो मावयो आरोना लोगोसेयैनो बिफां लाइफाङानो जाहैदों गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिथाइ जाग्रा बिफां आरो फिथाइ जाजायै बिफां जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो फिथाइ जाग्राफोरनि बिफांफोरा जाबाय थाइजौ खान्थाल बिदिनो आमलाइ थाइसुरि आफेल आंगुर बिफां थालिर बिफां बायदि बायदि आरो ना आरो लोगोसे जाजायैफ्रा जादों खोदोम दंफां सोमलि आरो गाम्बारि आरो गंगार थाइसेब बेफोर गासिबो आर ना जाजायो बेफां लोगोसेयैनो बिफांजों जोंहा गोबां खामानिफोर मावबोनो हायो ओ जेरै जोङो गिदिर गिदिर न' बांलुनो थाखाय जोङो गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ हाखावनानै जोङो साथारिबा बानायनाय जायो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सिमेन्ट लुनो थाखाय जोंहा साटारिं बानायनाय जायो। आरो गोबां रोखोमनि दोस्लाबनाय जेरै साद दालाय होनाफोराव जोङो गासिबो माने बिफां लाइफांखौनो बाहायजोबो ना
उम
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
ओ जोंहा बिफां लाइफांजों गोबां ओ सोनारनानै दं आर ना गोदोनिफ्राय दासिम गोदोनि दिनावहाय जोंना बे फां लाइफांखौ गोबां नुनो मोननाय जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा आ माने आ जेरै अरनबारि हाग्राबारि बायदि बायदिफ्रा गोबांमोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माने गोदोनि दिनावहाय जोंहा सुबुं अनजिमाया जोबोद खममोन आरो हाग्रा बंग्रा अरनबारि बायदिफ्रा माने गोबांमोन आरोना औ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों जेरै होनोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बां नि जा जाहोनाव जोंहा बिदिनो ओ न' बां लुनानै थानो थाखाय जोंहा आ बिफां लाइफांखौ दानफायनांगौ जाबाय फोजोब फोब थांनांगौ जाबाय अरनबारिफोरखौ फोोब थांनांगौ जाब गिद गिदिर न' बिल्डिं बायदि बायदि इन्डास्ट्रि ओ कलेज हस्पिटाल नुनो थाखाय जोंहा ओ बिफां लाइफांफोरखौ दान फसांनांगौ जाय आरो ना
औ
जोंहा ओ गोबां ओ गोलाव-गोलाव लामा बानायनाय बायदि बानायनायनि थाखाय माने बिफां लाइफांफोरखौ जोंङो दांस्रांनां दानस्रांनांगौ जानानै फैबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने ओ गोबां ओ नुनो मोनबावो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो ओ माने गोदोनिफ्राय दासि म जोङो गोबां दानबोबाय ओ जेरै जोंनियाव दायो जोबोद खम नुनो मोनो नो आरो ना बेनि गेजेरजोंनो माने ओ बर'फोरनि बेलायाव जोंहा बिफां लाइफां गाय नायनिबो मोनसे सान सान जोङो ओ फोसावनाय जाबाय आरोना सान एबा दिन बेफोरबायदि जोंङो ओ दानाय जादों जेरै होननानै बुंङोब्ला बा जुन। बेवहाय जों गासिबो माने ओ बर' माहारिफ्रा ओ गुबुन माहारिफ्रा ओ। अम गायनायखौ जोंङो नुनो मोना आरोना बर' माहारिफ्रा गोबां ओ गायो ओ आब हावा सान होननानै जोंङो मिथिनाय जायो जायखौ ओ बे समाव ओ बे सानाव माने गोबां ओ। बर' सुबुंफ्रानो ओ बिफां गायनायखौ जोंङो नुनो मोन ओ फांब्रै फांबा सय। बा दसथा बेफोरबायदिनो माने ओ गासिबो बिफां लाइफां गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना।
अम
औ आरो ओ जोंना गोबां ओ रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ जोंङो ओ दाबायदियाव। मोननो थांलिया जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंङो बेसेन गोसा- गोसा बिफां। जेरै सन्दन ओ इदिनो ओ सिगुन। आरो गोबां रोखोमनि ओ मोदोमफ्रु मोदोमनाय बिफां लाइफांफोर दंबावो। जायखौ जोंङो मोननो थांलिया आरो जोंङो नुनोबो थांलिया। गोदोनि समफ्रावहाय माने दंमोन आरोना बेफोरो ओ दायो सुबुं अनजिमा। बांनायनि जाहोनावहाय माने ओ जोंङो ओ जोबस्रांबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों एबा डाइरेक्ट जोंङो। ओ मिथिनो मोनो आरोना।
नोंथांङाबो होमबा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै ओ फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथांङाबो। नोंथांमोननि ओनसो लावहाय माबायदि बिफां-लाइफां जोबस्रांलांखोना माखो ओ बिफोरखौ नोजोर लानानै एसे खोनथाना नो होदो नोंथांङा।
हो औ औ खोनाबाय दंङ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो। ओ मान सुबुं अनजिमाया बांसिन जाबाय ए बा गाव थानो थाखाय न' बां लुनांगौ जाबाय बेफोरनि थाखाय जों गोबां बि फां लाइफांखौ दानस्रांनाय जाबाय एबा साफा खालामनाय जाबाय। एबा जोंङो गाव। अम जानो थाखाय आबाद मावनो थाखाय जोंङो गोबां बिफां लाइफांखौ दानफायनांगौ गोनांथि जाबाय। नै आरो जोंहा। खायसे बिफां लाइफांखौ गायनानै जों गावनि गाव नि नांगौखिनिखौ जोंङो बाहायनो हायो एबा हेल्प मोनो जेरै थाखा फैसा बुंङो। थांङोब्ला जेरै जों गय दंफां गायनानै जोंङो। गोबां रां खामायनो हायो। गय फिथाइखौ फाननानै बिनि उनाव। औवा गायनानै जेनेबा जोंङो गोबां हेल्प मोनो। दानि दिनावथ जोंनिथिं औवाबो मोननो थांलिया बारा मानोना लामा खाथि खाथिनि औवाफोरखौ दान स्रां जोबबाय लामायाव लामाफोरा गारजि जायो एबा हावासि जायो होन नानै। बेफोरबायदिनो गोबां दंफां लाइफांखौ दानफायनाय जाबाय। आरो।
आं नुनो मोनदों जोंनिथिं। माने गोबां मानसिफोरानो। उम्म उम्म गय बिफां गायनायखौ नुनो मोनदों आरो ओमफाय बिनि उनावहाय दायो। साफार साफार बिफां गायो दायो जोंनिथिंजाय बुहुथनो बेनिफाय साफाद। फाद बिफांनिफाय जों गोबां हेल्प मोनो एबा जोंथ। साफाद दंफां गायनानै जों साहा लोंनो थाखाय जों साफाद दिहुननो हायो। बिनिफाय जोंङो।
औ औ आरो जोंहा गोबां उम्म उम्म साफार दंफांफोर गायोबा मोजां जायो आरोना। जेरै होननानै बुंङोब्ला जोंहा बिदिनो बागान सागान बानायब्ला जोंहा मोजां जायो। दानि जुगाव माने गोबां गिदिर गिदिर बागान बानायनायखौ जोडों नुनो मोनबाय आरोना माबायदि बागान होननानै बुङोब्ला जोंहा साफातनि बागान आरो साफातनि बागानाव जोंहा गोबां बि बिफां लाइफांफोर गायनो हायो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो गयनि बागान आरो बायदि रोखोमनि बागान दंबावो जेरै ओ दंफांनि बागान ओ सिगुन दंफांनि बागान साल दंफांनि बागान बेफोरबायदि बागानफोर बानायोब्ला माने जोंना
औ खोनादों
फ्राय मोजां जायो आरोना ओम जेराव बागान होननानै बुंब्ला जोंयो बेहाय हो जोबनो गैयै बिफां लाइफांफोरखौ जोंयो मोननो हायो आरो हो जेरै साफाथनि बागान बागानावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर मोननो हायो आरो बे साफातआ जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जोङो बिफां लाइफांखौ मोनबाय थागोन आरोना ओ बेनि बेलायाव जों गोबां ओ जौगानायखौ नुनो मोनदों गोदोनि दिनावहाय औ आरो जोंहा ओ बिफां लाइफां गायनायनि ओ सोमोनदोयै जोंहा गोबां ओ बेफोरबायदि इयुनावबो ओ गिदिर गिदिर बागान बानायलांबाय थायोब्ला माने जोंहा ओ गोबां मोजां जायो आरोना ओ बिफां लाइफाङा ओ जेब्लासिम ओ गय दंफां ओ बिफांनि ओ बागानफोरा थागोन माने जेब्ला अब्लासिम बिफां बिफां लाइफांफ्रा थाबाय थागोन ओ जोरबाय थागोन देरबाय थागोन आरो ओ‌ सुबुं माहारिफ्रा ओ ओ जोबोद ओ हां लानाय बायदिफ्रावहाय ओ दुंहावनाय थासारिफोरनिफ्राय जोङो ओ रैखा मोनगोन आरोना बिफां लाइफां दानायनि ए बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाय एबा दानायनि बेलायावहाय जोंहा गोबां जेंनाफोर नुनो मोनो जेरै होननानै बुङोब्ला जों ओ‌ दानो जोङो नुनो मोनदों जे बिफां लाइफां दानफां दानबाय थायोब्ला जोङो माने ओ दुंहावनाय थासारिखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो हां लानाय हगारनाय बायदिफोर जोंहा गोबां ओ प्रब्लेम जानायबो नुनो मोनगोन आरोना इयुनावहाय आरो जोङो ओम बिदिनो सो सोलायनायखौ नुनो मोनो गोदोनिफ्राय जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो गोबां अरनबारि बायदि बायदि बिफां लाइफां बिफां जोङो हाग्रा बंग्रा गिदिर गिदिर जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय दानियावहाय जोंहा बेफोरबायदि गैलिया लोगोसेयैनो सोलायनाय होनोब्ला बेफोरनो गोदो बागान बायदि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन दायो नाथाय ओ गय बागान दंफां बागान बायदि बायदिनि साफार बागान बेफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना
औ
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां औ ओमफ्राय जों बिफां लाइफांनि सोमोनदोयै गोजोननाय आ रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों औ
दे होमबालाय समाबो जाबाय